खोनादों औ दा नों नोंथांजों मोनसे खोथा सावरायनो होनना फैनाय जादों नोंथांजों सावरायजागोन ना नोंथां औ औ दा औ औ दा आयदाया जाहैबाय नोंथां जोंनि ओनसोलनि हान्था मेलानि बागै नोंथाङा आंनो एसे फोरमायना होनो हागोन ना?
औ
खोनादोंना औ औ
आ हान्था मेला होनोब्ला ओ जोंनि थिखाल मुगायाव ओ गोज दाबसे जायगानिफ्राय गुबुन दाब बे जायगासिम थांनायखौनो नोंथां। ओ गोदो गोदायहायथ'ए बेबायदि हान हान्था मेलानि राहा गैयामोन गोदो गोदाय जोङो नुनो मोन बोयोमोन दे ओ मोस खौनिक गारि एबा जोङो दाबसे जायगायाव थांनो थाखाय आय आइथिं आ आथिंजोंनो थांनाय खौ जोङो नु दोंमोन आरो नोंथां दानि जुग मुगायावहाय एबा दानि आथिखाल मुगायाव जोङो दा नुनो मोनसै ओ गोबां हान्था मेला बाहायनायखौ जेरैहाय जोङो ओ दा गुबुन दाबसे जायगानिफ्राय गुबुन दाबसे जायगायाव थांनोबोला जों दानिया हान्था मेला बाहायनाय खौ ओ नुनो मोनसै आरोना नोंथां बेबायदिनोहाय जोङो ओ हान्था मेलायाव बाहायनाया जोंनो गोबां रोखोमनि दोङो ओ बेबायदिनो जोङो दाबसे जायगायाव थांनो हान था मेला बाहायो बेबाय बिदिनोहाय जोंनो ओ गोजान लामा दावबायनायावबो जोंना ओ न्था मेला बाहायनायाव हे हेफाजाब होयो आथिखाल मुगायाव हान्था मेलाया गोबां रोखोमनि जालांबाय ओंखारलांबाय। बेबायदिनोहाय जोङो दानि मु मुगायावहाय हान्था मेलाया एसेबांनो बांनो हम दोंदि जोङो ओ सु बुं माहारिया हान्था मेलानि अनगायै ओ थानो हायि जालांबाय आरो। ना नोंथां?
नंगौ नंगौ नंगौ।
औ नोंथाङाबो आंनो एसे फोरमायना होनो हागोन ना नोंथां?
नङा होमबा नोंथां। दा बेनि फारसे बुंनो थाङोब्ला जों हा आथिखालाव गोबां जौगाखांनाय नुनो मोनबाय हान्था मेला सायाव जेरैहाय जोंहा आगोलहाय जोंहा गोबां खम बिबांनि जों हान्था मेला आ खालामनो थाखाय जों बायदि ओ खम बिबांनि ओ गारि मथर जों नुनो मोनोमोन। दा बे लेखायैनो जों आथि खाल‌ गोबां रो खोमनि ओ हान थांलाय फैलाय खामनाय एबा गारि मथर खालाम गारि मथरजों हान्था मेला खालामनाय ओ बेलायाव गोबां नुनो मोनबोबाय गोबां बिबांनि दा थिग बेबादिनो जोंहा हान था मेला होननानै बुंनो थाङोब्ला गिबियाव ओ गुबुन मोन से नोंथाङा एसे आगोलावनो बुंलांखाबाय गुबुन मोनसे जायगानिफ्राय ओ गुबुन मोनसे जायगासिम थांनायखौनो जोङो हान्था मेला होनना बुंनाय जायो। दा थिग बे रोखोमैनो जों हा बाजाराव ननिफ्राय जों बाजाराव ओंखारलांब्लाबो बेखौ हान्था मेला खालामनाय होननाय बुंनाय जायो। ननिफ्राय गुबुनाव थांनायखौनो जोङो हान्था मेला होनना बुंनाय जायो। दा हान्था मेला खौबो जों गुबुन गुबुन रोखोमनि हान्था मेला खालामनाय जों नुनो मोनो जेरैहाय जोङो रायजोनिफ्राय गुबुन मोनसे रायजोआव हान्था मेला खालामहैनायखौ नुनो मोनो थिग बे रोखोमैनो गुबुन मोनसे हादरनि फ्राय गुबुन मोनसे हादोराव हान्था मेला खालामनायखौ जों नुनो मोनो। दा बे लेखायैनो जोङो हान्था मेला खालामनो था खाय ओ गोबां खम समनि गेजेरावनो जोङो ओ गुबुन मोनसे जायगानिफ्राय गुबुन मोनसे जायगासिम सहैनायखौ जों नुनो मोनो। जेरैहाय जोङो बिरखंजोंनो से से घन्टा रिंगानि समावनो जोङो गुबुन मोनसे हादोराव बेसेबा गोजान हादोराव जोङो से घन्टानि गेजेरावनो जों मोनहैनो हायो नङा होमबा। दा। बे लेखायैनो जोंहा बुंनो थाङोब्ला जों नुनो मोनबोदों ओ गोबां रेलगारिजों हान्थामेला खालामनायखौ जों नुनो मोनबोदों। दा रेलगारिनि बेलायैनो। बुंनो थाङोब्ला जोंहा रेलगारिजों जोंहा थाबनो मोनहैनाय। खौ जों नुनो मोनो नङा होनबा दा बेफोर गारिजों थाङोब्ला जोंहा हान्था मेला खालामनायाव खम समनि गेजेरावनो जोङो ओ सहैनायखौ जों नुनो मोनो दा बेनि नि गेजेरजों जोंनि ओनसोलाव बेनि अनगायैबो। गोबां हान्थामेला खामनाय खान्थि। जों नुनो मोनो जेरैहाय गारि मथर बास बायदि बायदिफोरजों थाङोब्लाबो जोङो खम समनि गेजेरावनो जोङो गुबुन मोनसे जायगानिफ्राय गुबुन मोनसे जायगासिम सहैनायखौ नुनो मोनो दा हान्थामेला खालामनाय होनोब्लाथ' जोंहा जोंनि हादोरावबो गुबुन हादोरनिफ्राय गोबां रोखोमनि गोबां हारि एबा जाथिनि ओ सुबुं माहारिखौ जोंनि जायगायाव हान्था मेला खालामनायखौ जों नुफैयो नंगौना दा बे ओ नोजोरजों नायनो थाङोब्ला जोंहा आथिखालाव गोबां हान्थामेला जौगाबाय होननानै आं सानो जोंनि जायगा एबा ओनसोल एबा हादोरावनो दा हान्था मेला हान्था मेला जोङो। जोंहा आथि खाल नुनो मोनो औ औ खोनादोंना दा। हान्था मेला खालामनोब्ला जोंहा न'खर न'खर। जों गारि मथरखौ नुनो मोनो जोङो आगोल ओ हान्था मेला खालामनायखौ जोङो गावनि आथिंजोंनो थाबायनानै हान्थामेला एबा गुबुन मोनसे जायगानिफ्राय गुबुन मोनसे जायगासिम थांनायखौ जों नुनो मोनोमोन। दा आथिखाल नाथाय जोंहा न'खर न'खर एबा गामि गामि ओ गारि मथर ओ हान्थामेला खालामनो थाखाय खाय गारि मथरा ओ न'खरफ्रोमबो जों नुनो मोनो जोंनि गामि एबा ओनसोलाव दा थिग बे लेखायैनो जोंहा हान्था मेला खालामनो थाखाय जोंहा लामानिबो गोनांथि जानानै फैयो दा लामानि गोनांथि जाना फैयो होनब्ला। जोंहा लामाया मोजां जानांगोन, लामाया मोजां जायोब्लासो जोंहा हान्था मेला खालामनायाव खाबु जागोन खम समनि गेजेरावनो जोंहा लामा मोजां जाब्लासो ओ हान्था मेला खालामनो मोजां खाबु जागोन। दा हम लामायानो जोंहा गाज्रिबा जोंहा ओ हान्थामेला खालामनायाव एसे उसुबिदा जायो ओ हान्थामेला। खालामनो थिग बे लेखायैनो दा जों हान्थामेला होननानै बुंनो थाङोब्ला जों ओ थांलाय फैलाय जायखौ जों बुङो थांलाय फैलाय जोंहा सासे फरायसाखौनो हमना ला फरायसायाबो फरायसालियाव थांनो थाखाय जोंहा थांलाय फैलाय खालामनो थाखाय गोबां बिबांनि गारि मथर जों नुनो मोनो। फरायसाफोरनि बेलायावनो बुंनो थाङोब्ला दा जों आथिखाल गोबां जौगाहांनायखौ नुनो मोनबाय। हान्थामेलानि सायावनो जा जोंहा जा थांलाय फैलाय खालामनाय खान्थियावनो जा जोंहा गोबां जौगानायखौ जों नुनो मोनबाय। जेरैहाय जों खम समनि गेजेरावनो खामानि मावनो हायो। आथिखाल खम सम एबा खम बिबांनि समनि गेजेरावनो जों बायदि बायदि जायगायाव थांनो मोनो। थां